ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां माबाफोर खालामदोंनामा। हेल'
आलौ।
हेल' हेल'
हेल' औ औ
खोनायाखै नामा नोंथां।
खोनादों खोनादों।
औ माबोरै खालामदों नामा नोंथाङा।
खामनाथ' जेबो खालामामाखै होनबाबो उन्दुना दं आरो ना नोंथां।
औ।
खोनादों ना।
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङालाय।
आंबो नै ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै।
अ अ। नोंथां लाहा माइफोर गायखां जोबाय नामा।
देग्लाय नोंथां जोंहा माइ गायाखैलै।
अ।
नोंथांमोननिथिं सो गायदोंदां।
जोंनिखै गायनायालाय गोबां मानसिफोरा गायदों आरोना नोंथां। नाथाय जोंहा गायाखै।
अ अ जोंथिंबो। माइ गायनोनो नोंथां दैयानो फैयालै।
अ होमबा नोंथां लाहा। माइनि अनगायै गुबुन आबादफोर मावदों नामा।
गुबुुन आबादथ'। सापातसो गायदोंमोन नोंथां।
अ।
ओ
बा। औ औ बुंलाय।
नोंथांमोनथिंहाय गयफोर गायो नामा गोरान खेथि।
जोंनिखै गय गय गायनायाथ' गायो होमबाबो एसेबां बांद्राय बिबांनि गाया आरो ना माने नोंथां। ओरैनो न'आव जानो आन्था बेफोरदिनोल' गायो आरो। नाथाय गुबुन गुबुनफोरा गायो।
अ।
औ होमबा नोंथांमोननिखुइ बांसिन मा आबादखौ मावो।
अ जों बेथ' आं।
औ खोनायसै नोंथांनिखौ।
बांसिनानो। सापातनि आबादखौसो बांसिन मावो। आ
खोनादों
ओ।
नोंथांना नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम दां।
ओम बांसिन गोरोन हेलौ नोंथां हेलौ
औ औ
अ औ
नोंथाना नेटवर्कफोर प्रब्लेम जादों नामा
औ औ
औ
एसे नेटवारर्कआ प्रब्लेम होबाय थादों बांद्राय नेथाबो ना ङाखैना
अ
हेलौ
औ औ खोनादों खोनादों
अ अ
उ
दासान्दि माबाफोर माव नामा नोंथां
मावनायाथ' नै ओरैनो खामानि मावगासिनो दं नोंथां
हेलौ
औ औ
खोनायाखै नोंथांनिखौ
नोंथांना नेटवर्क प्रब्लेम दां ओंखायनो खोनायाखै आंनि आवाजखौ
ओम
औ
अ नेटआ बारा मोजां नाङाखै आंनानो नोंथां
अ नोंथाङा माबाफोर खामानिफोर मावबाय दं नामा दासान्दि
दासान्दि जेबो मावनाया मावथ'वाखै नोंथां आंबो ओरैनोसो दंगासिनो
नोंथांलाहा जाखांबायमोन नामा?
जानाया जाथ'वाखै नोंथां दासो संगासिनो नामाथाय न'आव
अ मा ओंख्रि संदों?
ओंख्रिया थाइगिरजों नासोमोन नोंथां
अ होमबा बेथ'आनोथ' नोंथां
औ
औ
नोंथांमोननालाय
जोंनाबो नै संगासिनो दं नोंथां
औ
औ नोंथाङा जेनेबा नोंथांलाहाथ' बुंदों सापात गायदों होननानै
औ औ नोंथां औ
ओमफ्राय सापात गायनायाव मुलाम्फाफोर गैगोना गैया नोंथां
मुलाम्फायाथ' बुंनो थाङोब्ला नोंथां दंनाया दङ एसे मुलाम्फाया सापातआवबो औ ओम
होनबा नोंथाङा जेनेबा बेखौ माबोरै गायो गायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जेनेबा माबोरै जोथोनै लायो एफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हानाया हागोन नोंथां।
अ
औ औ ओ ओम सापात गायनायाथ' नोंथां? गिबियावनो हालेवग्रोनाय जायो मोजांङै हाखौ ओ सुनै आरि होनानै एवनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिनि उनाव माने हाखौ मोजांङै। गोरा खालाम बा गोरा खालामनांगौ जायो। औ आरो बिनि उनाव खन ओम फिन खिबसेबाव सुनै होनानै एवफिननाय जायो आरो ना।
अ
मोजांङै हाखौ
औ औ
बिनि उनाव ओमफ्राय ओ माने एसे गुवार ओरैनो बा गिदिर गिदिर दबलाय बानायो आरो ना।
अ
खर' जावो बा दै थांनो थाखाय।
ओं ओं
ओमफ्राय बिनि बिखौ जावखांनानै मास मोननैबा मोनथामसो दोनो आरो बेखौ हाखौ राननो थाखाय। ओम बेनिफ्राय उनावहाय सापात फुलिखौ गुबुनावहाय लायनाय जायो आरो। नोंथां?
अ
अ ओमफ्राय माने बिदिनो फुलिखौ लायनानै मास मोनसेसो दोननाय जायो आरो नोंथां। फुलिखौहाय औ बिनि उनाव हाय मोजांङै हाया रायोब्ला बेखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
अ
औ बेखौ मोजांङै लाइन बानायनानै गायनाय जायो आरोना नोंथां। औ बेनि उनावहाय औ औ औ
जेनेबा फुलिखौथ' गुबुननिफ्रायसो बायो नालाय जेनेबा फुलिया फांसेयाव बेसेबांसो थाङो बायदि?
फुलिहाहाय नोंथां फांसेयाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दामै जायो नोंथां।
औ
जेनेबा जोंनिथिंथ' दा स्नि रांङाव सलिगासिनो आरोना नोंथां फांसे
अह स्नि रां आरो फांसेयाव।
औ
आ
उम गुबुनावहाय एसे खमफोर जागोनदां नोंथां गुबुन जायगाफ्राव जोंनियाव दा दा दामा बांदोंना
औ औ
उम
ओमफ्राय जेनेबा बि सापातखौ देरनो बेसेसो गोबाव सम नांगौ
सापातखौहाय नोंथां देरनो से बोसोरफ्रामहालागै लायो नोंथां देरनो
सेे बोसोर
औ औ बिनि उनावहाय उम इसे इसे खानो मोनो आरो नोंथां
अ
औ
बिदि आरोना
औ औ
आ
मास ओ मास मोनसेयाव खनब्रैफोर खानो मोनो आरो एसे एसे
उम उम उम
ओमफ्राय जेनेबा मास मोनफाआव'थ खनबाय खानो मोनो नालाय बेसेसो बुरजा ओंखारो जेनेबा
उम बेबोथ' नोंथां गावनि हानि सायावसो सोनारो बेसेबां बिगा बा बेसे बुरजा हाया बिनि सायावसो सोनारो नोंथां
अह नोंथां नोंथांमोननालाय बेसेथो
जोंनिया आंना बारा नङा नोंथां दुइ बिगाफोरल'सो जागोनदां
अह होमबा दुइ बिगायावबो मोजाङै ओंखारोना नोंथां
ओंखारनाया ओंखारो नोंथां एसे हासार बा मुलिफोरखौ मोजां होबालाय ओंखारो ओंखारनाया मालाबा मालाबा औ
जेनेबा बेथ' मास मोनसेयाव खनब्रै खाजायो होनबाय नालाय नोंथाङा जेनबा खनब्रै खाजायोबा खनब्रैयाव दुइ बिगायाव बेसेसो ओंखारो खै कुन्टेलसो
खनब्रैयाव नोंथां खनसे खागासेयाव जेनेबा दुइ बिगायाव कन्देलसे ओंखारोबा बा कन्देलसेनि बारा ओंखारोबा बिदिनो
खनब्रैयाव सारि कन्टेलसोनि बारहैगोन नोंथां
अह ओमफ्राय दा जेनेबा साफातनि बिलाइनि बेसेन नालाय बेसेबांथो
साफातनि बिलाइनि बेसेनखौथ' नोंथां माब्लाबा खमायो माब्लाबा बारायो नोंथां फिक्स रेट गैया नालाय
अ अ
लाबा थ्रिस थाखा जायो मालाबा पसिस थाखा जायो आरोना नोंथां केजियाव
अ अ
अ बिदिनो माने एखे दामै होआ आरोना नोंथां बिसोरजों।
अ।
होनोमबाथ' बुरजा गायबा गोबां लाब दं आरोना नोंथां साफातआ।
औ औ बुरजा गायोब्लालाय एसे मुलाम्फाया बांसिन फैयो आरो।
जेनेबा ओमफ्राय जेनेबा गायजेननायनिफ्राय फेदेरजासिम बेसेसो खरसा थाङो?
गायजेननायनिफ्रायथ' नोंथां। थांनो हानि सायावसो सोनारनाला नोंथां खै बिगा जायो। हमना ला सारि बिगासोआव खमैब्लाबो गायनायनिफ्राय लानानै देरजासिम एखमबाबो ब्रैजिबा बाजि रोजासो थांनो थां
अ होनोमब्लाबो बे बेफोर रांखौथ' उनाव मोनफिनखायोआानो होनजाबायनाङा नोंथां।
औ औ मोनफिनो नोंथां मोनफिनो।
अ दे होमबाना नोंथांजों रायदनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो समाबो जाबाय माने एसे खामानि दं आरो ना नोंथां।
औ औ दे होमबालाय नोंथां दे।